हेलौ औ खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथां
औ औ
औ नोंथां खोनाबाय दे बिदिब्ला जों दा ओ बैसागुनि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां जायो जायो। औ नोंथांङानो आवगायजेनदों मोन औ जागायदो नामा नोंथांङानो
औ जागोन दे नोंथां आंनो जागायसै दा बैसागु माने मोनसे बर' हारिनि रंजानाय फोरबो ओ जोङो बैसागु बोथोराव जोंनि ओरै जायगाजोंहाय रंजायो गाजा गोमजायै जेरै स्नि दिन। फालियो आरो जोङो बैसागुखौ जेरै मोसौ मैसो थुखैनाय
औ।
न' बां फोसाबनाय आनान गसाइखौ खुलुमनाय आरो रंजानाय बिदि आरो फारसेथिं जोङो जेरै बैसागुनि सानसे सिगां जोङो ओ संक्रान्ति दिनखालि जोङो हाग्रा हाग्रा बारिआव थांनानै जोङो ओ ओ जेरै मैगं मैला खांहैयो गोखा गोखै होन्नानै जे खौ मिथियो। बेखौ जोङो ओ हाग्रायाव थांनानै खांहैयो आरो जेरै खेरा दाफिनि लाफा सायख' थ' खिफि बेन्दों थाराय बेफोरबायदि बायदि बायदि दि मैगं खांना जायो आरो। जोङो बैसागुनि सानसे सिगांङाव दा नोंथांमोननि जों गो खा गोखैखौ गोखा गोखैआव मा माखौ जायो नों थाङा एसे नोंसिनाव मा मा जायोै बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ जोंनियावथ' ओरैहाय बिदिनो गोखा गोखैखौहाय माने थालिर फस्लाबो लायो खायसे खायसे ओ मानिमुनिबो होयो खायसे खायसे बेदों होयो खायसे खायसे मैथा होयो। खायसे खायसे मानि बेफोरनो मानि ओ बेफोरखौ बांसिन होनाय जायो आरोखि नोंथां मानि दाथ' माखासे ओ लाफा सायख'फोरखौबो मोननो थाङा मानि जायहा मोनो बेफोरखौ होनाय जायो बाजोब मोनोबा रायदोंफोर होनाय जायो दा बेफोरबायाददिजों माने एसे अमा रानफुनला जोंहाय माने बेफोरखौ माने गोखा गोखैखौ बांसिन जानाय जायो आरोखि नोंथां। ओ बैसागु बोथोराव। औ औ। आरो बैसागुआथ' जोंनि मोनसे एंगार हायै बाहागो नालाय नोंथां मानि जोंनिल' नङा माने जोंनि आसाम नाङैनो मोनसे जोंनि मोनसे मोनसे एंगार हायै फोरबो होननानै बुंजायो आरोखि नोंथां। बेबायदि दा औ गिबि सानावनो जों माने मोसौखौ थुखैग्रोनाय मोनसे फोरबो खालामो मोसौ थुखैनाय होनो जायखौहाय ओ माने बिदिनो औ एसे थाव गुबै एसे थाव एसे गुबै लानानै हालदै एसे बिदिनो हांगार लानानै माने एसे लगायनानै माने मोसौ खौनो फुननानै हो
औ नोंथां औ नोंथां
जे अखानायनायनि उनाव जाहैबाय नि सुबुं बैसागो जायो जाहैबाय
औ नोंथां
औ सुबुं बैसागो बे सुबुं बैसागोनि माने सेथि सानावनो नैबे गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरोखि नोंथां बिनि उननिफ्रायसो माने अ अ बिनि अखानायनिफ्रायसो माने गामि गामि न'खर न'खर गिदिंनायखौ जों माने नुनो मोनो आरोखि नोंथां गोदोनि दिनाव मानि बांसिन न'खर न'खर न'खर गि गिदिंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समाव जों बेफोरखौ माने खम नुनो मोनसै आरोखि ओ मानि दा मानि बांसिन अबा दुब औ अबेबा दुब्लिबारि अबे- बा सि पिकनिक स्पट बेफोरावसो जों बैसागु फोरबोखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनसै आरोखि नोंथां आ दा नोंथांमोननि जों बैसागौ बैसागो फोरबोखौ माने माबा रोखोमै गामि गामि न'खर न'खर रंजानाया दंनाा गैया दंबा माबोरै रंजायो नोंथां
ओ नंमारगौ नंगौ दङ नोंथां जोंनिजोंबो दाबो बिदियैनो खिन्थु ओ बियो बां द्राय जालांनो हमबाय आरो जेरै आ सिगाङाव जोङो आ गिबि सानाव जोङो रंजानायनि गिबि सानाव जोङो आ जेला रंजागोन गोदोनि स माव जोङो सेंग्रा सिख्ला हानजा ज' जानानै जोङो बैसागुखौ खाम सेरजा सिफुं जथा गंगोना लानानै जोङो रंजायोमोन दा नाथाय बेफोर सोलायबोनो हमबाय जोङो सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै जोङो बैसागोखौ रं जानाया खम जालांबाय मानो होनना बुङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायावहाय सेंग्रा सिख्लाजों रंजानायानो गैला दा जोङो सेंग्राफ्रा सेंग्रा आलदा सिख्लाफ्रा सिख्ला बिसोरो आलदा रंजायो आरो बेबो गोदान जुगनि दाम-दामग्रा देग्राजों जेरै सोरबा गिटार लानानै सोरबा ओ दामजु जेरै ओ बै गान दामग्राफोर जेरै गिदिर गिदिर गानदामग्रा बिफोरखौ लानानै मोसा- यो दा जोंङो सिगांङाव जोंङो उम मेथाइ रोजाब- नानै जोंङो खाम दामनानै जथा सिफुं गं-गंगोना दामनानै जोंङो आ रंजायोमोन दा बिदिखौ नुनो मोनला नोंथां
औ दा माने बेफोरनि अनगायैबो औ औ औ माने दा बैसागुआवहाय माने बेफोरनि अनगायैबो माने दा गामि गामि बांसि- मानि दा माने मोनसे प्रग्राम खालामनानै माने मोनसे बैसागु फालिनाय नुनो मोनसै आरोखि नोंथां गासिबो गामियाव नंङा माने जायगा जायगा आरोखि बेफोरजों माने बे प्रग्रामाव लोगोसे माने बिदिनो माखासे हांसो हमनाय बिदिनो मेगन खाथेना हांसो हमनाय बिदिनो दाबखा देख्रुबनाय बिदिनो थालिर बिफां गाखोनाय लोगोसे मोसानाय बादायलायनाय गान खननाय बादायलायनाय बिदिनो हरखाब मिथिखायै बुंनाय बादायलायनाय बेफोरबायादि प्रग्रामखौ माखासेखौ दा माने बैसागुजों बैसागु अ माने बेफोरबायदि प्रग्राम खालामनानैबो फालिनाय नुनो मोनसै आरोखि नोंथां दा नोंथांमोननिजों बेबायदि प्रग्रामा दा नोंथांमोननि जों बेबायदि प्रग्राम फालिनायखौ नुनो मोना मोना नोंथां बैसागुआवहाय
नंगौ नुनो मोनो थारैनो नाथाय बहुत
औ
हमबाय नोंथां ओ सिगांफोराव जोंङो गोबां नुयोमोन बिदिखौ दा नाथाय खम जालांबाय ओ जेरै मोननै मोनथाम खेलाखौ जोंङो दासिमबो गेलेनाय नुनो मोनो बैसागु बादायलायनायखौ जेरै थालिर बिफां गाखोनाय ओ जेरै गेजेराव हांसो हगारनानै बेयाव ओ मानसि बे सिङावहाय मानसि हाबनानै सोर सोर बे माबायाव बाहागो लानो बिसोर हाब नानै बिसोरो बाहागो लाफायो। बेखौ हांसो हमो मेगन खाथ थेनानै। आरो बिनि उनावहाय जाय हांसोखौ हमनो मोनबाय बे देरहाबाय आरो बे हांसोआबो जाय हमनो मोनदों बे बेक्तिगथनि जाबाय आरो बिदि नोंथां।
बेफोर माने सियार सिख'लायनायबो होनाय नुनो मोनोना नोंथां।
औ नोंथां नुनो मोनो
औ औ औ औ सलियो सलियो नोंथां औ औ सलियो सि-सियार सिख' ख'लायनाय बेफोरनो सोलियो लोगोसे अमा हमनायबो होयो खायसे खायसे अमा। बिदिनो बायदिसिना खेला होयो आरोखि। खि औ औ। एसे बिदिनो मानि उम। मोनसे बैसागुआवथ' मोनसे बर'फोरनि मोनसे एंगार हायैखा नालाय माने जोंनि जों बोथोरजों लोगोसे फैफानाय मानि बे मोनसे जेब्ला एप्रिल एप्रिल दानाव माने एप्रिल दाननि गेजेर माने बैसाग दाननि सेथि माबायावनो बे जागायो नोंथां। ओ दा नोंथांमोननिजों उह नोंथांमोननि जों बैसागुखौ सानबेसे फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां?
जोंनिजों उह नोंथां जोंनिजोंहाय ओ दा बिदिनो सानथाम सानब्रैसोल' रंजासै नोंथां। सिगाङावथ' उह सप्तासे जेरै सातदिन गाहामै जों रंजायोमोन। नाथाय दा मानसि गोबां ओ बिदि रंजानायखौ मोजां बिनि जायनि जाहोनाव बैसागुखौ दा जोंनोहाय ओ सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो फोजोबो नोंथां।
औ औ औ औ नंगौ। ओ जोंनिजोंबो बिदिनो नोंथां। ओ गिबियाव मोसौ थुखै ओ मोसौ थुखैनाय थांबाय। बेनि ओमफ्राय मानसि बैसागु बा सुबुं बैसागु गोखा गोखै जानाय थांबाय बिदिनो खायसे खायसे गामिफोराव माने सब सपथा खनसे रंजासै खायसे खायसे गामियावहाय साननैल' रंजासै खायसे खायसे गामियावहाय बिदिनो ओ सानथाम सानब्रै माने जाय जेरै गोसो एरै बिदिनो माने रंजानायखौल' नुनो मोनसै आरोखि माने बयबो गावबागाव बेस्थ' जाबाय ओ सोरबा बिदिनो गावनि लोगोफोरजों अफायबा दैफोराव दैमा सेरफोराव बहाय बैसागुनि नामाव लोंहैबाय ओ सोरहाबा बा ओ बबे बा फिफां सिं साल बागानाव लोंहैबाय औ दा बेनि अनगायैबो माने दाथ' माने ओ बेजोंनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माने बैसागुजों लोगोसे माने मोनसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय प्रग्रामबो बा फेस्टिभेलबो खालामफानाय जाहैबाय दा माने बे फ्रावबो माखासेया जोंना माने औ माने बेफोरावबो माखासे सम थांबाय आरोखि नोंथां माने बेफोरबो मोनसे बिदि प्रग्रामाव मोनसे एंगार हायै जोंनि मोनसे बैसागुनि नामाव मोनसे फेस टिबोल आरोखि नोंथां औ औ आ दा नोंथाङा माने बा बावखुंग्रि जोंनि बावखुंग्रि बैसागुनि नामाव खालामनाय बावखुंग्रि फोरबोआव खालामनानै फैनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनखो नोंथां?
औ नोंथां आङो थांबाय। गोबां बार थांनाय जाहैबाय बावखुंग्रियाव बोसोरे आं थाङो बुंनो थाङोब्ला दा बेयाव थांनानै आं गोबां गोसो गोजोननाय मोनहैयो। जेरै- बेयाव ओ सानसेनि हाबाफारि लानानै सानसेनि नङा बेयाव ओ साननैनि हाबाफारि लानानै बे ओ प्रग्रामखौ खुंनाय जायो नोंथां बेयाव आं थांना नुहैदों जे गोबां मानसिफोरा मोनसे आसा लानानै थाङो जेरै बावखुंग्रि हाजोखौ गाखो योब्ला मानसिफोरा बेयाव ओरैनो गाखोया जेरै- बे जुदि बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनानै थांनानै ओ गाखोथारनानै फैफिननो हायोबा नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि साननाया जाफुंगोन। जेरै नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोननाय अनजालि बा अनजालु ओ बिसोरनि दहाय लानानै गाखोयोबा नोंथाङा बेखौ जाफुंसारो मोनो मोननो हास्थायनाया दा बेयाव आरो बे ओ जेरै फेस्टिभेलावहाय बे फोरबोआवहाय ओ गोबां जेरै बर'नि ओ माबा देखायनाय जा हारिमुवारि माखासे माबा दिन्थिनाय जायो जेरै जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय जौ गोरान माइ माइब्रानि जौ आरो माथा आरो अमा एवनाय, अमा गोरान एवनाय बेफोरबायदि गोबां बुस्थु मोनो नोंथां
दे होमबा नोंथां जोंना औ औ जोंना टाइमावबो जाबाय नोंथां होमबा दोनथ'लायसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला दे
औ औ औ दे औ